औ
अ अह खोनाबाय आं दासो खोनाबाय नेटवारक एसे प्रब्लेम जाबाय नोंथां।
ओ गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां ओं।
ओ दा आङो ओ बिग गियान आरि ओ दावगानायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांहा जेबो सुबिदा गैया बे आयदानि सायाव
दे जेबो उसुबिदा गैया सावरायजागोन दे।
अ दा अब्ला बिगियाना दावगानाय होनना बुङोब्ला नोंथाङा मा मा नुयो ओरैनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
बिगियाननि दावगानायहोब्लाथ' ओ गोदो जेरैबायदि दावगादोंमोन ना खिन्थु दानि जुगाव नै दानि सिजोनाव बांसिन दावगानो हमबाय। ओ जेरैबायदि मबाइल फन ओ बायदिसि ना आरो बिदिनो गिदिर गिदिर बिल्डिं ओमफ्राय गिदिर गिदिर ओ मथर गारि बा बिरोंदामिन जायखिजाया बिरोंदामिन बुस्थुआनो माने ओ गोदोनिफ्राय दानि स्टेजाव बिराद सोलायबाय आरो माने गिदिर गिदिर साइन्टिस्टफोराबो माने ओ मोजां मोजां ओ कवालिटिनि मोजां मोजां ओ गुन गोनां बुस्थुफोरखौ दिहुननो हाबाय आरो ना जेरै मबाइल फन आरो बिदिनो हान्थिनोबो थाखाय मथर मटर साइकेल बा गारि बायदि बायदिफोरखौ बिथांमोना साइन्सनि ओ जुगजों बा दिहुननो हाबाय आरो ना आरो बेनि अनगायैबो दंबायो जोंनि देहा नायनो थाखाय हस्पिटाल माबा माबिफोरखौबो माने बिथां बिगियानफोरनि ओ आदबनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बे बुस्थुफोरा जाफुंदों आरोना दा नोंथाङा मा सानो एसे फोरमायदो
दाथ' जोङो सानफ्रोमबो जोंनि जिउ खुंनायावथ' जों बिगियानजोंनो साग्लोजोबनाय नोंथां दा जोङो गोबां आइजें आयलाफोर बाहायो जोङो सामफ्रोमबो न'निफ्राय ओंखारलांबानो जोङो लामायाव ओंखारनायखौ लानानै गारि सु सालायनायखौ लानानै साइकेल सालायनायखौ लानानै जोंनि जानाय आदारखौ लानानै गासैयावबो माने बिगियानानो साग्लोबजोबना दङ आरो बिगियान नङाब्ला जों दा बेखिनि थाखोआव थानो हानाय नङामोन दा जों फुंनिफ्राय सिखारनानै हरनि उन्दुजा सिम गासिबो बिथिङावनो माने बिगियाना जौगादों होनना बुंजायो जेरै जों फुङाव सि खारोब्ला जुदि जोङो जुदि दै दै दै नांगोन दै मोखां सुनो थाखाय जुदि जों दंखलाव थाङोब्ला जों दंखलावबो जों बिगियानोमोन बिगियानारि दावगानायनि थाखायसो बे दंखलाबो बानायजादों नङा होमबा दा सोरबाफोर जुदि मटर लगायब्ला बे मटर मथराबो बिगियाननिनो बानाय जानाय माने बिगियाननि दावगानाय बेनो बेबो आरो जों सुबुंफोरजों बानायजानाय आरो जों जुदि नायबावोब्ला जों दा बेफोरबायदिखौ बिगियानखौ होननानै बुङोब्ला जोङो बेफोर बायदि गोबां बाहागोआव राननो हायो आरो जों जेरै जोङो होननानै बुङो साइन्स होननानै बुङोब्ला जों बुङो जि फिजिक्स होनना बुङो केमेस्ट्रि होनना बुङो मेथ्स बुङो आरो जों फैबावो बायल'जि आरो बिदिनो गोबां गोबां फैबावो जोङोनिफ्राय आरो गावस्र लांबाय थायो बिगियाना बिदिनो दा जोङो ओ मा होनना बुङो दंखलखौ होननानै बुङोब्ला जोङो बेयाव जोंना फिजिक्स दङो दा बेनिफ्राय जोङो फुङाव उथिनाय लोगो लोगोनो जुदि जों ब्रास हुनो थाङोब्ला बेवहायबो जोंना कलगेट बाहायो कलगेटफोराबोथ' जोङो डाइरेक्ट न'निबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादजों जोङो डाइरेक्टलि दाथ' जोंनि सुबुंफोरा अब्ला गोदो गोदाय जुदि जों नायोमोनब्ला गोदोफोरो माबेबा दंफांनि थानायखौ लानानै बेजोंनो हाथाय मोनजिलाबायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय दाथ' गासिबो ओ ब्रास आरोथ' सोलिलानो दानि जुगाव दा बेफोरबायदि गासिबो बिथिं खौ जों नायोब्ला जों बुंनो हायो आरो जों बिगियानजोंनो साग्लोबजोबनाय दा आरो बेनिफ्राय जुदि जोङो नायबावोब्ला जोंनि ओ गाननाय जोमनायखौ लानानै जोंनि जानाय लोंनाय बायदि गासैयावबो जोंना बिगियान गोरोबफ्लेजोबनाय आरो जुदि जों गाननाय जोमनायखौ नायोब्ला जों गाननाय जोमनाया गोदो गोदाय जों न'आवनो दाना लुनानै गानोमोन जोङो जेरै थावख्रि लुयोमोन इन्दि ओ इन्दि जों जोंना लाथा एम्फौ फिसियोमोन बेफोरजों मोननाय फिथोबफोरजोंनो जोंनिया खुन्दुं बानाय बायनानै बेफोरजोंनो जोंना गानग्रा जोमग्रा बायदि बानायोमोन दाथ' नाथाय जोंनि गानग्रा जोमग्राया जों बेबायदि आदब खायदाजों बानायनाय नंलिया दा जों गाननाय जोमनायफोरा दाथ' गासिबो मेसिनजों बानायनायफोर फैजोबसै जोंनि दोरोङारि जोंनि हारिमुवारि गाननाय जोमनायाबोथ' जोंनिया गोबाङानो मेसिनजोंसो बानायजायो नङा होमबा नोंथां दा जेरै जोंनि आर'नाइ बायदिफोरखौ होनना बुङोब्ला आर'नाइ बेखौथ' जोंनि सोर साबेसे बर' आइजोआ दानो रोंबावगो दा जों आर'नाइफोरखौ गाननो जों जोमनाय आर'नाइफोराबोथ' गोबाङानो ओ मेसिनजों बानायजानायसो जोंनि बर' आइजोफोराबो रोङा नङा रोंगौ गोबाङानो रोंगौ नाथाय जों गोबां गाननाय जोमनाय बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्राफोराबो माने गोबां मेसिनजों बानायजानाय जासै आरो दानि दानि जुगाव दा नोंथाङा एसे आ नोंथांनि नोजोराव गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि सोलायबोखो जोङो मा मा बाहायोमोन गोदो नाथाय जोङो बेनि सोलाय मा बाहायखो नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना
ओम जागोन दे नोंथां आं फोरमायगोन मानो होनबा गोदो गोबां गोबां मानसिफ्रानो बिगियानखौ मिथियामोन आरो बिनि उनाव सानसेनि उनाव सानसे गोबां दिन बारबोनायनि गेजेराव दिनैनि समाव माने बिगियाननि नोजोरजों गोबां अ जोंनि आबहावा बा ओनसोलफ्रानो गोबां सोलायबाय आरो बेजों लोगोसे मानसिनि देहा सोलेर बायदिफ्राबो गोबां माने बिगियानजों जोंनि देहाफ्रा ओम दाजानाय बायदि होननायानो जाबाय माने जुलि लोमजायोबा बिगियाननि नोजोरजों जोंनि देहाखौ नायनांगौ जायो आरो माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला जों बिगियाननि नोजोरजोंनो दिहुननाय मेडिसिनफोरखौ जों जोंनि देहायाव जानांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिउ खुंनायाव बहाबा थांनो थाखाय जों साइकेल गारि मथर बैफोरखौ नांगौ जायो गोजान हान्थिनो थाखाय बैफोर बुस्थुआबो माने बिगियाननि मुगानि समाव अ दिहुनजानाय मोनफा मोनफा बेसाद आरो दाजों आरो गोदोनिजों लायोबा गोदोनि समाव बिगियानखौ बारा एसेबां मिथियामोन किनतु दानि समाव बांसिन बिगियानखौ बाहायो गोदोहाय जोङो आबौ आबैमोनहा थांना थानायाव बाहायोमोन जेरैबायदि गराय गारि मोसौ गारि आरो बेबायदिनो माखासे थेला गारिफोरखौ बाहायोमोन बैफोर समाव माने माबोरै जाबोनाय बिगियाना दिहुननाय ना मानाय बेफोरखौ जेबो बिसोरो मिथियामोन खिन्थु गावसोर थांना थानायाव जिखिनि सोलियो बैफोरखौल' बाहायबोदोंमोन आरो गोनांथिखौ बिसोरो गावसोरनि गोनांथिखौ जिउआव सुफुंबोदोंमोन आरोना बिगियाननि नोजोरखौ बारा एसेबां मिथियामोन गोदोहाय आरो बांसिन बैफोर सुबुंफ्रा थांना थानायाव गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय माखासे बिगियानखौ आ दासिमहालागै बाहायबाय दं आरो बेजों लोगोसे आ माखासे जोंनि मा होनो बेखौ फरायनाय बा माबा मोनसे आ गोनांथि जानायफोरखौ जों बिगियाननि नोेजेरजों बांसिन ओ नोजोर बोनानै ओ बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों ना आथिखालनि गेजेराव
औ नोंथाङा माने दानि मुगायाव बिगियानथ' गोबां दावगाबाय नङा होमबा नोंथां दा बे बिगियान दावगानायजों जोंनिया सानफ्रोमबो ओ जोंनि जिउ खुंनाया गोरलै जाबोदों नाथाय बिगियाननि थाखाय माबाफोर जेंना नुजाथि दों होनना नोंथाङा सानदों नामा आरो नोंथा नुदों नामा माबाफोर जेंना बिगियाननि जाउ नाव ओंखारनाय जेंना
बिगियानथ' बिदि माने गोदोनि आरो दानिखौ नायोब्ला बुहुत फाराग दङ मानो होनबा गोदोहाय जेरैबायदि सुबुंफ्रा थांना थानायाव गोबाव बोसोर जोरोमोन खिन्थु दा बिगियाननि ओ माबा औ बुस्थुफोर बाहायनाय लोगो लोगो मानसिनि थांना थानायनि ओ मा एसआबो खमायलांनो हादों बिदिनो जोङो मा बिगियानजों दिहुनजानाय ओ माखासे मैगंफोराव मुलि होनाय बा बहाबा फिथाइ सामथायाव मुलि होनाय बैफोरखौ जानानैबो जोंनि देहाया ओ एसे खमायलांदों बैसो थांना थानानै आयुआ बैफोरखौ नायोब्ला जोंनि बिगियान नि दिहुन्नायाबो बोरैबाबा गाज्रि बायदि नोजोराव आरोना खिन्थु माने
औ
मोजां सानग्राया मोजाङै सानो नाथाय माखासे मानसिफ्रा बिगियाननि नोजोरजों माने गाज्रिखौ लायो आरोना
औ थारैनो नोंथां दा नोंथाङा थारो बाथ्राखौनो बुंदों दा जोंनिया जेरै बिगियाननि दावगानायजों जोंनिया मैगं थाइगंफोराव मुलि होनायफोराबोथ' बिगियाननि दावगानायजोंनो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ दा बे मुलि होनायनि जाउनावनो जोंनि जानाय लोंनायफोरा गाज्रि जालांबायो बेखौ जानानै जोंनि देहाया जेंना सोमजिबाय आरो आं मा नुबावो जोंनि दा बिगियान जौगानायजों जोंनि आबहावा गुबुंनायावबो गोबां माने बिगियाननि बिहोमा दोङो होनना आं सानो आरो दा बिगियाननि दावगानायजों जोंनिया जेरै प्लास्टिक बायदिफोर बानायबाय प्लासटिक बायदिफोर बानायनानै दा जोंनिया सुबुंफोरा प्लास्टिकफोरखौ मोजाङै बाहायनो रोंलिया माने बाहायनानै जेरै मेरै गारसै दा जों बेफोरो गारनायनि जाउनाव जोंनिया हाफोरा गुबुंले जाबाय दैफोरा गुबुंले जाबाय दा
ओ
बिगियाननि दावगानायनि जाउनावनो बेफोर जेंनाफोराबो जाबाय नङा होमबा नोंथां जोंनि सुबुंफोरा माने गोदो गोदाय जोंनि सुबुंफोरा मोनसे हुदा दङ दा गोदो गोदाय जोङो थालिर बिलाइ बाहायोमोनब्ला बेखौ जों जानानै जेराव गारना दोनबाबो बेयो जेबो गुबुंले जायामोन बे माने सेवनानै थाङोमोन दा नाथाय जोंनि गोदोनि हुदायानो जोंनियाव दासिमबो दङ जोङो माबायदि माबानांगौ जों खायसे खायसे मानसिफ्रा मिथिस्लाबाथ' बिसोर गारोब्ला आबहावाया गुबुंले जागोन नामा बेखौ सानफ्लांला दा बिसोरबो गोदो जेरै लाइ बिलाइखौ जेरैहाय गारदोंमोन बेबायदिनो प्लास्टिकखौ गारनोसै दा बिदियावनो जोंनिया गुबुंले जानोसै सेवनानै थांला नालाय
औ औ जायो
आबहावाया गुबुंले जानोसै लोगोसे बे बिफां लाइफांफोरखौबो खहा खालामनोसै जोंनि हाखौ गुबुंले खालामनोसै दा जोंना नोंथां समाबो जाहैबाय जोंङो उनाव लोगो मोनलायसिगोन नामा नोंथां
अह जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय बेखिनि
गोजोन्थों नोंथां
औ